अ हेल' नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों बुंलाय।
औ नोंथांजों आं जोंनि ना हमनायनि बागैससे माने सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
औ औ जेनेबा जोंनिया ना हमनाय होनोब्लाथ' जोंनिया बर' सुबुंफोरा ना हमनायाव जोबोद आखा फाखा बेबायदिनो जोङो औ गोदोनिफ्रायनो जेनेबा बर' सुबुं बा बर' आइजोफोरखौ जेनेबा जोङो जेखाइ खबायाइ लानानै ना हमनायखौ बांसिनैहाय जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनिया आइजो माहारियाल' नङा जोंनिया हौवा माहारिफोराबो जोंनिया जेनेबा बिदिनो खखा सेन आरो खाखि बेबायदिनो गोबां जिनिस लानानै ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना। बेबायदिनो जोंनिया आस्रा जे आरो जे बायदि रोखोमनि जेफोरबो लानानै जोङो ना दैमा बिलो फोराव ना हमना लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंनिया आइजो माहारिफोरा ना हमनो थांबोला मा मा ना मोनबोयो होनबोब्लाथ' जोंनिया ओ बेबायदिनो जोंनिया ओ फख्रिफोरावबा दंग' बिलोफोराव जोंनिया ओ बालाबोथिया आरो बेबायदिनो सें ना गोरि ना फिथिग्रि ना मावा ना हांगार ना आरो बायदि रोखोमनि नाफोर मोनबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। बेबायदिनो हौवा माहारिफोराबो जोंनिया बिलोफोराव बिदि बिलोखो जेनेबा नानै आरो बेबायदिनो बिलोनिफ्राय जोंनिया ओ मेथ'खाफोरखौ जोंनिया बोखांनानै साम' खांख्राय ना बिदि लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना। बेबायदिनो औ जेनेबा जोङो दंग'फोरखौबो सारथेनानै बा खोथेनानै जोङो ना हमनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो नों थांमोननि ओनसोलावबो ना-नाखौ बोरैहाय हमो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा जा नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंनि सोलावबो नाखौ हमनाय जायो ओ बिदिनो ना हमनो थाखायथ' जोंनो ओ जेखाय नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जोङो जेखाइखौ लाना थांखायो आरो आ ना दोनो थाखायबो जोङो हम-हमनानै गुरनानै सोनो थाखाय जोङो ओ खबाय नांगौ जायो आरो खबाइखौबो बेनि ओम बेनिखायनो जों खबाइजों जेखाइजों लोगोसे लानानै थांफाखायो आरो। ना हमनो थाङोब्लाथाय आरो जोङो ना हमनो बिदिनो हाखर बा दैमा दैसा बेफोराव माने फिसा फिसा फिसा फिसा बिलोफोराव थांनाय जायो आरो ना हमनो बेयावहाय थांनानै जोङो गुर गुरो आरो बयबो
औ
आरो गोदोनि बा गोदोनि बादिब्लाथ' जोङो नाखौ जों बय बो माने बिदि ओ न'खरनि मानसिफोरा ओ बिमा बा बिफा बा बिदिनो गेदेर न'नि गेदेर गोलावफोरा माने बिदिनो ओ ना हमनो ना बोननो थाङोमोन आरो गोदोयो ना बोन बोननो थांनाय जायोमोन जोङो बिदिनो बिलोफोरावहाय एबा दंग' दंग' दैसा दैमा दैसा बेफोराव जोङो नागिर नागिर माने ओ नाखौ हमनो थाङोमोन सोरबा बोननो थाङो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो सारनो थाङो आस्रा जे लानानै जोङो दैमाफोराव ओंखारलाङो आरो ना सारनो थाखाय बेफोरबादिहाय जों माने नाखौ हमनो थांनाय जायोमोन आरो।
औ
आरो जोङो दुब्लि दुब्लि फोथारफोरावबो जोङो बिदिनो हाखर फिसा बानायनाय जायो। ओ जेराव जों जेराव जोङो ना हमनो हायो बेनिफ्राय ओ जेब्ला अखा हायो बेनि दैजों माने बे हाखराव हाबफैयो हाबफैथों होननानै जोङो बे हाखरखौ माने एसे फिसा हहाय जोङो जावनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयाव दै जमा जानानै जाफोरा गुबुननिफ्राय आरो ना हाबनानै थानो थाखाय जोङो बेयाव जाबोर जाबोरफोर गारहायनाय जायो जेरै गयनि दुखा बिदि गय बिलाइ बेफोरबायदिखौ जोङो बे हाखराव गारनानै दोनहैयो आरो जाहाथे ना हाबनानै बेयाव थानो हायो औ बिदिनो जोङो आरो बिदि उह जेब्ला जोङो ना हाबो बेयाव अब्लाना जोङो थांनानै बे हाखरखौ सारहैनाय जायो आरो हाखरखौ थांनायाव जोङो बिदिनो उह सारनो थाखाय गामला बा उह बाल्थिं बा सिलि बेफोरबायदि उह जोङो लांफानाय जायो आरो सारनो थाखाय बिदि लांनानै जोङो सारो आरो जेखाइ खबायखौबो लांनाय जायो आरो बिदिहायनो जोङो नाफोरखौ हमहैयो थांनानै
औ
औ नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदिनो उह बिदि गोदोनि बायदि बेफोरबायदि ना हुदाफोरा दाबो दङना
औ औ औ दङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो उह जेनेबा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराथ' उह ना हमनाय होनब्ला जोबोद जो ज्रोमखाना बेबायदिनो उह जोंनिया बर' आइजोफोरा उह ना हमनो जबोद आखा फाखा आरो बेबायदिनो ना हमनाय होनोब्ला जोंनिया न'खराव जेबो गैथारा गैथारा गोजा गोजा बा जोंनिया बिदिनो ना गुरब्रबना लायनानै बिदिनो जोंनिया जेनेबा
जेबो गैथाराबा न'आव बिदिनो ना लायनानै संनानै होफैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो जेनेबाफोर उह जेनेबा जोङो मालाबाफोर जेबो गैया जायोबा ना गुरब्रबना लाबोनानै जोङो बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि न'फोरावनो थानाय जोंनिया मैथानि मैथाजोंबो जोंनिया नाखौ संबा जोबोद खद मोनजायो आरो बेबायदिनो गोबां न'आवनो थानाय जोंनिया थाइगिर आरो बेबायदिनो बायदि जेनेबा मिथिंगानि मोननाय मैगं जेरैहाय खारदै खारै फोरावबो जोंनिया नाखौ गारफ्रा गारफ्राव ना होबा जोंहा खद मोनजायो आरो ना
औ नंगौ
जोंनिया बिदिल' मैगंल' संना जाजाया जोंनिया बायदि रोखोमनि एवनानैबो जाजायो जेरैहाय जोंहा फ्राय एवना जाजायो आरो दैजोंबो एवना जाजायो आरो बिदिनो जोंनिया नाखौ गुरब्रबना लानानै हिन्जाव माहारिफोरा जेनेबा न'खराव बिदिहाय जोंनिया संना होफैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बांसिनैनो बेबायदिनो जोंङो उह गोदोहाय जों बांसिनै बिदि ना गुरनाय बा ना हमना लाबोनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय जों आथिखालाव बेफोरबायदिखौ जोङो बारा नुनो मोनलिया बेबायदिनो आगोलहाय जोङो आबै आबौ बा आइ मोना बिदिहाय जों ना हमना लाबोनायखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन आरो ना। आथिखालाव थ'बिदिखौ जोङो बारा नुनो मोनलिया आथिखालाव जोङो बायना लाबोनाय दा बिदिनो औ हाथ थाइ बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना।
औ। बिदि औ नोंथांमोननिथिं बे नाफोरनि बेसेन फोरा बेसे बेसेयाव लासै थाङो ओ ना फिसाफोरनि बेसे ना बेसेबां आरो बिदिनो गेदेर ना गेदेरफोरनिया बेसेबां जायो?
औ जेनेबा जों ओ ना मावा बा ना फिथिख्रिफोरा फवासेबा आदा केजियाव जोंनिया बाजि बा स्निजि स्निजि सो थाङो आरो ना। बेबायदिनो जोंहा बायनाय बा हाखरनि फ जोलै हांगारनाय नाफोरा बेनि जोंनिया बांसिनै लायो जेरै जोंनिया। आदा केजियाव जेरै हाय जोहा देरस' दुयस'।
औ।
बुरजासो लाबावो। आं बारा बिदि ओ जेनेबा बाजारफोराव थांफेरा मिथिफेरा नालाय बारा मोजाङै मिथिया बेबायदिनो ओमबा नों दा नोंथांमोननिखै मा मा आइजें बा मुवा लानानै बांसिनैहाय ना हमनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायो हागोन नामा?
औ ओ जों ना हमनो थांब्लाथ' बिदिनो ओम मुस मुस्रिजोंबो जोङो ना बोनायखौ नुनो मोनो मुस्रि ओ मुस्रिजों आरो जेखाइ खबाय बिदि लानानै थाङो जोङो आरो जे लानानैबो ना सारनो थाङो आरो बिदि दैमाफोराव थांनोबाथाय दैमाफोराव जोङो ओ ना सारनो थाङोब्लाथाय जोंनोथ' आस्रा जेखौनो लाना थांखायो जोंङो बेजों ना सा सारनो हायो आरो जोंङी जुदि फिसा, फिसा बिदिनो खाथि खालाव बा दुब्लिफीराव जों जोङो ना सारनो थांबोला ओ जेखाय लाना थाङो आरो बालथिं गामला बेफोरबायदि आयजें फोर खौ जोङो लाना थांनानै मा ने ना हमनो ना, हमनाय जायो आरो। आरो जोंनाथ' बेफोर बायदि माने दा माने दानि जुगाव बेफोरबायदि हमनो थांला एसेबांमाने नुला आरो बेफोरबायदिखौ। जों बांसिनानो जानो थाखाय न'आव जानो थाखाय जोङो बिदिनो न'आव न'आव थानाय न'आव थानाय फुख्रिफोराव जोङो हेंगारना दोनखानाय जायो आरो बिदिनो जानो था खाम जोङो ओ फिसा ओ ना फिसा पवान बेफोरबायदि बायनानै जोङो माने हेंगारना दोननाय जायो आरो बियो जेब्ला देरो ओ बोसोरसे ओ सोर बा सोरबा बोसोरसेयाव लासै दोनो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो आदा मा मास मोनबा बेफोरबायदि एसे गिदिर जाबाथाय माने जोङो बे नाखौ सारनानै जा न'आवनो आरो गैयाब्लाबो जोंङो बांसिनानो बाजारनिफ्राय बायनाय जायो। बाजारनिफ्रायनो माने बायनानै लाबोयो आरो माने बे बेफोरबायदि ना बोनथिंनानै सारथिंनानै बेफोरबायदि जानाय- खौ नुनो थांला आरो।
औ
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय बे
औ औ औ नोंथांजों ओ जेन बिदिनो ना हमनायनि सायाव सावरायना मोजां मोनबाय गोजोनथों नोंथां।
औ नोंथांसिम गोजोननाय
औ दे बिदिब्लाय